हेलौ नोंथां! औ नोंथां।
औ।
हेल' औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ दङ नोंथां दे।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
औ औ। नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ नोंथां हागोन दे।
औ।
जोंहा माने आबाद मावनाया आथिखालावथ' माने दैज्लां बोथोर बा बिदिनो मेसें बोथोर जायखिजाया बोथोरा माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो मैगं थाइगं जेखि जाया दैज्लाङावथ' जोंहा गुबैयै माइ आबाद मावनाय जायो आरोना।
औ।
थिग बे बादिनो जोंहाथ' गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने बर'फोरा गुबैयै माने आबादारि बा आबाद मावनानै जिउ खुङो होननानै बुंनो हायो आरोना। बुंनो थाङोब्ला आथिखालावबो माने गोबां सुबुङानो आबाद मावनाय जायो जे जेरैहाय आङो जेरै जोङो गिबियाव बिदिनो जायखिजाया मैगं थाइगं आबाद मावनायनि बागै फोरमायनोसै ना।
औ नोंथां।
औ थारैनो बुंनो थांब्लाहाय जोंनि ओनसोलफोरजोंहाय गोबां रोखोमनि आबादारि दङ बिसोरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै जिंखा, पथल बेबादिनो बेजों लोगोसे जोंहा ओम जेब्ला माइया गायखांनानै हाखां अब्ला बिनि उनावबो जोङो सबाय बा बेसर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेरै जेरै जोङो बेसर फैयोब्लाथाय जोंहा बेसरा सेवा बेसर, बा बेसर बेफोरबायदि रोखोमनि थायो जों बेसरखौहाय गि जोङो गुबैयैहाय जोङो बे गरखौ माने फो-फोनाय जायो। फोननानै बेयाव गोबां रोखोमनि ओ आथिखालावथ' गोबां मैगं-थाइगंफोराबबो गोबां रोखोमनि हासायना-रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां।
औ जोंहा गोदो गोदाय समावथ' बेफोरबायाददि हासार आरिखौनो बाहायामोन बा जोङो गोदो गोदायथ खानस्रिफोरनि हासो खि बा बेफोरखौनो हासार महरै बाहायोमोन बा बेजों लोगोसे मोसौ जिब जुनारफोरनि खि बेफोरखौनो जोङो ओ हासार महरै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना।
औ नोंथां।
जोङो आथिखालावथ' ओ बेफोरबाददि गोबां रोखोमनि रासायनक हासार बा इउरिया दासियाम बेफोरबाददि गोबां रोखोमनि हासार दङ आरोना ओ दस्रा दस्रा। बा गोबां रोखोमनि दङ बेखौहाय जोङो बै बेसर फनायफोराव बाहायनाय जायोबा जों बेयाव अ बेसोरखौ बोखांनानै जेब्ला जोङो ट्रेक्टर एवनानै फोननाय जायो आरो।
ओ बेहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जेनेबा बेहाय थाय जोङो एम्फौ जानो हायिबा बेफोरबायादि मुलिफोरखौबो जोङो बाहायनाय जायो आरो बेमफाय बेनि उनावहाय फिथाइनि बा बेफोरबायदि मुलिफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि बाहायनाय जायो आरोना।
औ नोंथां।
जाय बेसर निफाय थाव आरि मोननो हायो आरो बेबायदिनो बे बेनि उनावहाय जोंहा जेरै मैगं थाइगं होनब जेरै जोंहा गोबां रखनि थायो जिंखा, पथल बा बेफोरबायदिनो लाव बेफोरबादिनो थायो आरो जों बेफोरखौ लावफोरखौ मावनो थाखायबा जोङो ओ आथिखाल दा आरो गोदोनि गोबां फारागथि दङ आरो आथिखालाव जों गोबां माबा मोनसे मावनो गोनांब्ला बा जोङो गुबैयै माने खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टर बा हेन ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो। ना ओ गोदो गोदाय समावथ' जों बांसिनैबा मोसौ ओ मोसौ हालि जाय- जाय सुबुंफोरा आबाद मावो मा ना ओ आबाद मावोमोन माने बैसोर न'खरनि ओ न'खर न'खर माने मोसौ हालिग थाखानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना।
औ नोंथां।
आथिखालावथ' जों ओ दा बेफोरबादिखौ नुनो थांलियाबा जोङो गासैबो आबाद मावो अब्लाबो माने जोङो मोसौ हलिफोरखौ नो फिनायखौ बा मोसौ आलि थानायखौ नुनो मोनला आरो ना। बांसिनै खम समनि गेजेराव जों ट्रेक्टरफोरजों एवो। से जों ट्रेक्टरजों एवखना- एवखना लानाय जायो । ओ गोबां मैगं थाइगंफोराव माने जोङो ओ बायदिसिना रासायनारि हासार बा फिथाइनिफ्राय लानानै बिनि ओ गासैखौबो जोङो एम्फौ जानो हायोबा बायदिसिना ओ फिथाइया थाबनोब्रा देरनाय बेफोरबादि मुलिफोरबो बाहायनाय जायो आरोना। बेनि थाखायनो माने आदि ओ आथिखालनि बाजाराव बायनाय मैगं थाइगंफोरा माने ओ जोबोद जेनेबा थाब थाबनो सेवोबा गाज्रि जायो एम्फौ जा एम ओ एम्फौ जानो हायोबा मुलि होनायनि थाखायनो माने बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि देहाफोराव गोबां खहा जायो आरोना। गोदो गोदाय गोदो गोदाय समावथ' जोंहा माने गोबां मानसिफोरानो गोबां माने बोसोर बोसोर थायोमोनबा बिदिनो दाइनजि, द'जि, स्निजि बेफोर थाखाथार आथिखालावथ' आथिखालनि सुबुंफोरा फ्रायानो माने दजिबा ब्रैजिबा ओ बेफोरबादि स्निजिखौनो बारा थानायखौ नुनो मोनलि आरो ना बेफोर गासैबो माने गोबां ओ बायनाय मैगं थाइगं आरि जानायफोरनि जोहैनो जानो जादों आरो बुंनो थाङोबा जोंहा माने ओ आथिखालनि मैगंफोरा माने बाजारफोराव बायनाया माने खम समनि गेजेरावनो बा बेयो बेखौ बांद्राय थिनानैबो जाजायााबा बेखौ हरसेबा हरनायनि गेजेराव बे गाज्रि जायोबा सेवलाङो आरो ना खाखांनायनि उनावहाय ओ गोदो गोदाय समावथ' जों गोबां मैगंफोरखौनो जिब जुनार खि बा बेफोरबायदि हासारफोरजों ओ बानायो उम हा सारफोरजोंनो जेनेबा गायोमोन ना बेनि नि थाखायनो माने मैगं थाइगंफोरा गोबाव समसिम दोननानै जाजायोमोन होनना जों बुंनो हायो आरो ओ नोंथाङाबो बे आबाद ओ आबादफोरनि सायाव नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय माबोरै गायोबा बेफोरबायदिनो आथिखालनि सुबुंफोराथ' बांसिनै आबादारि ना बेफोरहाय आबाद आबादफोरखौ बोरैहाय मावो बा बोरै फसलफोरखौ बोरै जोथोन लायो बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालाव जोंहा गोबां आबाद आबादारिफोरनि थाखायबो माने गोबां सरखारा माने गोबां माने आदब खायदा फोरोंनो थांसै आरो ना ओ आबादफोर सोलों सोलोंनायनि बागै माने गोबां मैगं थाय गंफोरनि बिदान बा बे स्प्रे मेसिन बेफोरखौबो ओ सरकारा आथिखालाव माने गोबां आबादारिफोरनो होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
ओ नोंथाङा बे आबाद मावनायनि ओ सायाव आबाद आबाद मावनाय दांनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां
औ
ओ नोंथाङानोथ' ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै गोबां ओ माखासे मिथिनो गोनां बाथ्रा खौ ओ फोरमायखाबाय ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बहल जिंखा लाव जोगोनार ओ फाथो लोगोसे माइ ओ बिनिनो आङो माइ आबाद मावनायनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों
औ नोंथाङा फोरमायजागोन दे
औ ओ जोंना माइखौ फोनो थाखायथ' जोंहा ओ सोरबाबा न'आवनो माइ फोनो खोथिया फोनो थाखाय माइदि थिनानै दोनखायो आरो सोरबा बायदिया ओ आथिखालाव हाथथाय बाजाराव ओ पेकेटनि माइज्लि मोनो बेफोरखौनो जोङो बायनानै लाबोनानै फोफैनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा ओ खोथिया फोनायाव जोङो खोथियाखौ ओ बस्थाफोराव सोनानै जों बेखौ फुख्रिफोराव ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो हरनै बा हरथाम बेफोरबायदिनि थाखाय
जायो आरो
ओ बिनि उनाव जोंहा बिखौ उम गोरान जायगायाव बोखांनानै ओ बिखौ फेनलानानै गाजा बेरनो थाखाय दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओ जोंहा खोथिया फोनो थाखायथ' खोथिया थिलि बा खो ओ फोथारानि गोनां जायो नालाय बिनिफ्राय जोंहा बेखौ ट्रेक्टर बा हेन्दड ट्रेक्टर बायदिजों ओ आथिखालावथ' बांसिन मोसौजों हालेवनाय खौ नुला नालाय नोंथां बिदिजों हालेवनानै लानाय जायो आरो जोंहा बेयाव हालेवनायाव दैनिबो गोनांथि जायो जोंहा अखा हायाब्ला बेखौ ओ मेचिन बा सलार बायदिनि फ्राय दै बहननानै जोङो फोथारखौ हालेवनानै लानाय जायो आरो नोंथां। बेबादियैनो जोंहा ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो खोथिया फोखांनानै जोंहा जाहाथे खोथियाफोरखौ ओ मोसौ बोरमाफोर दोयो नालाय फोथाराव नोंथां बेफोरो गाज्रि खालामनो हाया बिनि जों माखासे नेट बा बेराफोर दुमथेनानै हो थेनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिनि उनाव जेब्ला जोङो खोथियाखौ फोखांनानै मास मोननैबा मोन नोंथां बेफोरबायदि थायोब्ला जोंहा बिखौ फुयो आरो नोंथां। जोंहा फुनाययावबो गोबां मानसिनि गोनां। जायो मानो होनबा जों बेखौ सासेल' बा हारसिंल' जों फुनो हाया आरो नों नोंथां। हा-हानि बिबांखौ नायनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
ओ बेबादिनो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोंहा गायनो थाखायबो खोथिया थिलिखौ हालएवनानै लानां खौ ओ ग्लेब ग्लेब हाब्रुजों बेबायाददियैनो जोंनिथिं सावरि बा हाजिरा बेफोरबायदि लालायनानै माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। आथिखालावथ' गाससिबो ओ मेसिननिनो ओंखार जोब्बाय नोंथाङा जेरै ओ माइखौबो खो मेसिनजोंनो गायनाय जायो आरो जोंनिथिं माइ हानाय समावबो बेखौ मेसिनजोंनो हानाय जायो।
औ औ नंगौ।
औ नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि मेचिनजों गायनाय मेसिनजों हानाया सोलिदों नामा नोंथां?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला आथिखालावथ' माने गोबाङै माने जोङो गायनाय फुनायखौथ' नुथ' हावथ' जोंहा मिसिंनि हेफाजाब लानायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरो ना
औ
आथिखालाव माने जोङो माइ गायनायफोरखौबो मिसिंदो गायनाय गोबांखौनो नुयोबा अब्लाबो माने गोबाङानो बे गोनोखोआरिखौ बाहायथ'वाखै बा खायफा खायफाया बाहायबाय आरो ना। अब्लाबो बेजों लोगोसे जोंहा माइ हानायखौबो मिसिंफोरनि जै जोङो खम समनि गेजेराव गोबां हाखौबो माने माइ हाखा हानो हायो आरोना बेजों लोगोसे जोंहा माइाखांनानै लाबोनायनि उनावबो माने बेखौ अ बेनि देन्थाफोरखौ बा बेनि माइनि माबाफोरखौ मोजाङैनो माने खायफा स्र स्र स्र'बा माया माइथि थांनाय जिगाबा जिगाबिखांनाय बेफोरबायदि जोंहा मिचसिनफोरबो ओंखारबाय आरो आथिखालाव ना
औ नोंथां
बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय समावथ' जों बेफोरबायदि माइ गायनायफोरावो गोबां सावरि बादालि बा बेफोरबायदि जायोमोन बा आथिखालावथ' जों बेफोरफोरखौफोरखौ बांसिन नुनो थांलिया आरोना ओ बेजों ओ बेजों लोगोसे आरो जोंहा गोदो गोदायनि मानसिफोरा बेफोरबादि ओ आबाद मावनायफोराव बा बांसिनै मोसौफोरजों एवोमोनबा आथिखालाव जों बेफोरबाददि मोसौफोरजों एवनायखौबो नुनो मोनला माने ओ आथिखालाव माइ गायनाय बा आबाद मावनायाबो गोनोखोआरि जुगजों लोगोसे गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना। बुंनो थाङोब्ला।
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो